हेल' औ।
खोनादोंना आब'?
औ खोनादों।
हेलौ मा खालामदों आब'? मोजां खोना फैयाखै आब'? हेलौ हेल' आब'? आंथ'
हेलौ?
हेल'?
खोनायाखै?
नोंनिखौ बांद्राय मोजां खोनाफैयाखै आब'?
खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय-खोनाबाय मा खालामदों आब'?
दं ओरैनो जिरेना।
ओ जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखैनो दे दासो संबाय दं।
ए माथो ओंख्रि संखो?
सबायजों अमा बेदर नामाथाय।
नों सङाखै होनबा?
उमहो जा बाजैया संदो।
ओ त' बेखौनो रायज्लाय दाथ' ओ दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालाय। खोनादोंना आब'? थ' बे दैज्लां बोथोरा औ थ' बे दैज्लां बोथोराव थ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो ओ आबौ आबैनिफ्रायनो माने जों माइ आबाद खालामनानै जा बोयो थ' बे माइ आबाद खालामनानै जों माबोरै जाबोनायमोन आब'? एसे बुंथिना होनो हागोन नामा? खोनादोंना आब'?
औ खोनादों इनि बागैथ' आंबो बाराय इमान मोजाङै मिथिया।
औ-औ।
थेवब्लाबो जिखिनि मिनथियो इखोनो जेने दा बुंसिगोन आरो गोदोनिफाय थ' जों गोदोनिफ्रायथ' जोंना आलेवनानै हालेवनानैनो जाबोदो। मोसौदो।
ओ औ। औ-औ।
फाननानै आरो
त' जोङो गिबियाव औ औ आब'
मा होनदोंमोन नोङो?
औ आं होनदोंमोन जोङो गिबियावनो माइ आबादखौ मावनो बा ओ जोङो बबे ओ बोथोराव माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जोङो गिबियाव माबायदियै जों माइ आबादखौ मावनो हायो आब'?
ओ माइ आबादखौ
ओ आंबो एसे नै औ-औ-औ।
आं इमान इदि माबाया नालाय ओंखायनो बारा मोनथिया। मा होनो माइखौथ' जोङो
औ।
माइखौथ' जोङो उम खोथिया-खोथिया फोग्रोनानैसो गायोना।
औ-औ-औ-औ। सिगाङाव जोङो खोथियाखौ ओ माबायदि खालामनानै जों फोयो आब'? सिगाङावथ'
इ सिगाङाव माइखौहाय जोङो सोमनानै दोनग्रोयो फख्रियावहाय एबा जेद राव दै दं बेवहाय सोमनानै उनाव सानब्रै सानबासोनि उनावहाय गाजा खिलिहांबा दुब्लिआव एवनानै हाले
उम औ
खानानै ओमफाय गायनाय
औ नोंगौ औ औ औ जों ओरैनो माइ आबादखौ बबे ओ बोथोराव गायनाय जायो आब'? खोनादोंना आब'?
औ खोनादों अखा बोथोराव अखा बो अखा बोथोराव ओ
औ एबा दै औ एबा दैज्लां बोथोराव नंगौना आब' औ औ औ औ जों दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनाय जायो जेरैहाय जों फार्सआवनो आब'आबो बुंबाय ओ जोङो माइखौ गायनोबा फार्सआव जोङो ओ माइखौ लानानै जोङो दैयाव बा फुख्रियाव बबेबा मोनसे दै थानाय जायगायाव जों सोमनानै खोथिया इखौ गाजा बेरहोग्रोयो बिनि उनाव जोङो हालेवनानै बे खोथियाखौ गारनानै जों खोथिया खिलिहोयो बिनि उनावसो जोङो फिन हालिहेवफिननानै जोङो हाब्रु जाहोनानै जोङो माइखौ गायो बिनिफ्रायसो जोङो माइखौ मोनो नङा होमबा आब'?
अ
औ त' जोङो ओरैनो बे ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि नि ओ लो माइ आबादजों लोगोसे मा मा ओ आबाद मावनो हाबावो माने दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद जाबावो आब'आ ओ मोनथिगौ नामा?
बागैथ' भिन्दिखौल' भिन्दिखौ मिन्थियो एनि फाय
औ
फाथो फाथो ए बे नारजि ओंख्रि जाग्राया एबे ओमफ्राय
ओम
इनिफ्राय खांख्रिखला खांख्रिखलायाबो जायो दैज्लां बोथोरावहाय
औ जेरैहाय आरो सबाय बिमा, लाव, खुमब्रा जोगोनार इफोर गासिबो दैज्लाङाव मोननाय ना?
मोनो आरो औ
ओ ओ औ आरो लोगोसे फिथाइ सामथायाव गोलैयोबा ओ जानो हागौ ओ जानो हागौ माने नंखागौ ओ दैज्लां बोथोराव जोङो थाइजौ मोनजायो आरो खान्थालबो मोनजायो नंगौना आब'?
औ थाइजौ, खान्थाल एबा जाम इफोरखौ मोन जामखौबो दाबायदियाव मोनोना। बेखौ
औ औ औ थह आब'लाहा माइ गायबाय नामा?
जोंहा माइ गाया
माइ गाया ना
ओहो
ओ ओ
माइ गायग्रा फोथार गैया।
खोनायासै आब' आङो
खोनायाखै
हेल'
जोंहा माइ गायग्रा फो जोंहा माइ गायग्रा बिखौ फोथार गैया। माइ गायया जोंहा
अ माइ गायग्रा माने फोथार गैया आरो ना आब'ला
औ अ अ
थेवबाबो ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो जानो हागौ आब'आ मोजाङै मिथिगौ। नंगौ ना आब'
औ एफा एनै मिथिगौ एमान ओरै मोन थिजोबाबाबो एफा एनै मिथिगौ आरो
औ थ' जों ओरैनोथ' जों दैज्लां बोथोरावथ' जोङो माइखौ गायखायो। थ' माइयाबो मा बा ओ मोनफा मोनफा मुंखैयै दंमोन नङा होमबा आब'
थ' बे मोनफा मोनफा माइनि मुंखौ आब'आ मख'नो हागोन नामा?
माइनि मुंखौहाय आंथ' बारा इमान ओरै मोन थियानो मा होनो
ओ ओरैनो मोनसे मोननैफोर
ओरैनो रनजित इफोरदि आइजोम नामा एफोरखौ मिथिगौ आरो
ओ ओं लोगोसे औ माइब्रा औ औ आरो जोसा ना?
जोसा ओ
ओं त' ओ ओ
औ
माइब्रा फिथाइनि ओ माइब्रा ओ माइब्रा फिथाइनि ओ गाबा माबोरै आब'? आरो ओ रन्जित माइनि गाबा माबोरै आब' कालारखौ बुंनो हागोन नामा?
माइब्रानि कालारखौथ' बयबो गासिबो मिथिखायोआनो
ओनिफ्राय कालारानो इना मा होनो इनि गाबानो गोसोम बा गोसोम कालारनि जायो आरोना? गोसोम कालारनि जायो रन्जित ना गोमो माबा गोमो ओ गोमो। माइ फिथाइया गोमो जायोना रनजितनिया? माइब्रानिया आरो इसे आलादा गोसोम साइसनि जायो आर'
त माइ आबादखौ गासै जायगायावनो गायनाय जायो नामा आब
गासै जायगायावनो गासै जायगायावनो गायनाय जायो माने
गासैबो इफे जाया।
गासै जाय ओ गासैबो जायगायावनो माने माइ आबाद मावनाय जाया आरोना?
उम आंनि मिन्थिनायाव जाया आरोना?
औ आंनि मोनदांथियावबो बेनो ओ जों गास सै जायगायावनो जोङो माइ आबादखौ माने ओ मोना ओ जों ओरैनोबाबो मिथिखागौ। गुबुन हादोर एबा जायगायाव जोंना सोरबा गम फिथाइनि फिथाइबो गायो। गुबुन गुबुन आबाद मावो नाथाय जोंना बेहाय मा? माइ आबादखौ मोनो नंगौना आब'?
अ
ओरैनो आब'जों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय थ' बिदिब दा दोन्थ'नोसै नामा आब'?
औ दे होमबालाय
औ दे।